हेलौ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
दायो आङो ओरैनो दङ नोंथां जिरायनानै
अह नोंथाङा ओजों दसे अ आंबो दं ओरैनो जिरायनानै
औ
उम आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम दावबाय दावबायारि जायगाफोरनि बागै दावबायनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा जुदि माबा फ्रिबा बेबा जेबो खामा खालामाखैबा आं सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
अ नोंथाङा औ नोंथां दावबायनाय नोंथाङाथ' दावबायनायखौ मोजां मोनखायो खोमा?
मोनो नोंथां औ माने दावबायनो मोनोब्लासो माने गोसोआ गोजोन मोनो आरोना। बेखौ आंल' नङा माने गासिबो सु सुबुंङानो दावबायनो मोनब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनखायो बेखौ बयबो मिथिखायो आरो
औ औ दावबायनायजों माइनड दाबो एबा मेलेमफ्राबो एसे सो ओ गोसोफ्राबो एसे मोजां मोनो नालाय नोंथां।
औ माने गोसोनि औ औ गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारनो थाखाय माने
औ मिथिंगानि महरखौ नुनानै आरो ना मिथिंगानि महरखौ नुनानैनो नोंथां
औ औ
ओम नोंथाङा दासान्दि बबे बबे बबे बबे जायगा सायाव दावबायलायनो ह थांखो? दावबायखा
दावबायनायाथ' आं बिदि बांद्राय दावबायनाय जायाखै। आंङो मिज'रामावल' खनसे थांफेरदों नोंथां बेनिफ्राय
औ नंगौ नामा
आसामनि बाहेरायाव जेरावबो थांफेराखै आरो बिदिनो ओरैनो खाथि खालाफ्राव लकेल जायगाफ्राव बेरायहैनाय जायो ओमफफ्राय बे गोजानाव थांनाया खालि मिज'रामावल' थांनाय जादों आरो नोंथ औ नोंथाङा बिदिनो गोजान जायगायाव दावबायहैफैबाय नामा नोंथां?
आंथ' बा एथ'बां गोजान जायगायाव दावबायनो मोनाखै नोंथां। आंथ' जोंथ' आसामाव थानायलाय आसाम ओमफ्राय ओरैनो बे खाथिनि जेरै माबा भुटान हादर बेयाव थांदोंमोन आरो खनफा खननै
औ औ औ औ औ नोंथां भुटान हादरा ओरैनो दावबायनायनि थाखाय माबायदि नोंथां?
भुटानहादोर आव दावबायनो थाखाय मोजाङानो मोजां जायगायाथ' मोजां मोजां कार्बन कार्बन फ्रि ना नोंथां बियो कार्बन फ्रि होननानै मिथियोना बे हादोरखौ? थारमाने फिस रावजों फिस जेरावबो नयस पलउसन गैया दावराव दावसि गैया मोजां सायलेट मोजां औ हिंसायारि माबा गैयाथ' आरो नोंथां उम
बेनिखायनो बेखौ फिस सादोरो होननानै बुङोना नोंथां? सुखि हादोर औ गोजोन हादोर औ औ औ रावजोंबो नांलाय खमलाय गैया माने
औ औ आराम बयजोंबो फ्रेन्डलि
औ औ बयजोंबो गोरोबनानै थानो ह हानाय आरो औ औ ओरैनो बाहाय भुटान रायजोआव गारि मथरफोरनि ट्रेफिकफोर जायो नामा नोंथां?
बुयावथ' बाराया ट्रेफिक जाया थारमाने बेयाव मा होनोमोनलाय बेलबो दामनो मोना होननाय खोनादों आरो हरन होनो मोना आरो बेयाव लासै थांबाय थानांगौ ओमफ्राय इमारजेन्सि बादायनो होयो खोमा बे जेरै नुथाराबा हाजो जायगा नालाय फिस नालाय इखायनोथ' रावबो बेल दामनायखौनो खोनाया बांद्राय ओमफ्राय ओरैनो मि गावसोरनि थारमाने गावसिनि बै जेरै गावसिनि माबाफ्रा मा होनोमलाय नोगोरारिफ्रा दामबाथाय बेखौ गावसोरनि भुटान पुलिसा फाइन लायो होननाय खोनादोंमोना नोंथां ओमफ्राय जेरै जेरै जों फरेेनार जाबाय नालाय बिसोरनि हादराव दावबायदिनाय ओमफ्राय जोंङो रुलखौ अबखोबा अबखोबा मिन्थिया नालाय ओमफ्राय जों दानबाबो जोंनिफ्राय फाइन लाया आरो
अ औ
ओमफ्राय पार्किबो नोंङो जोंनि इण्डियााननि बायदि जानला मला दोनबा दोनबाथाय पार्किंआव माबा फाइन लायो ओमफ्राय पार्किं फाइन लायो ओमफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय रेहाय होयो आरो बै जोंनि फरेनार दावबायारि गुबुनारि गुबुन हादोरनिफ्राय फैनायनि थाखाय बेखौ रेहायो गावसिनिया हले फाइन लायो।
औ ओरैनो नोंथां बे भुटान रायजोआव थाङोब्ला ओरैनो माबाफोर ओ नेमखान्थिबो दं नामा बेखौ माने
औ औ नेमखान्थि दं। भुटानाव हाबनो थाखाय नोङो गिबियावनो नोङो इण्डियाननिफ्राय जेरै सा टेस सिमा बल दंना एस एस प बिनिफ्राय नोङो बेयावनो जोंनि इण्डियाबो नाम होनानै थांनांगौ आरो एन्ट्रि होनानै ओमफ्राय होमबा नोंखौ थांदों होन्नानै बैसोर एस एस बि मिथिगोन ओमफ्राय बेनि उनाव थांखांनायनि उनाव नोङो भुटान गेटसिम हाबोबबाय नालाय इण्डियानिफ्राय बरडाराव भुटान गेटसिम हाबबाय नालाय बेयाव नोंनि आधार कार्ड नोङाबा बांसिन जिदाइन बोसोर बैसोनि आ गोजौनिखौ बांसिन हथारखार अरजि लायो आरो सासेयाव भटार कार्ड गांसे भटार नांगौ
औ माने जायखिजाया मोनसे डकुमेन्टस आरो ना नोंथां
औ डकुमेन्सबाबो फटार आयकारखौ बांसिन इउस खालायो बिसोरो ओमफ्राय जाय जिदाइन बोसोरनि खम बैसो बिसोरखौ आधार कार्डखौ लानाय जायो आरो नोंथां आमफ्राय बिनि उनावाव गाव-गावसिनि बिनि उनाव नोङो साबैसे थांदों बेनि आ पटार आयकारखौ लाजोबदो ओमफ्राय बिनि आइदि मोनसे इसु खालायगोन खोमा बिसोरो आइदि खालायनानै नोंनो गावसिरनि भिजिटिं कार्ड बायदि मोनसे माबा हरफागोन आरो ओमफ्राय बेयो बे कार्डखौ लानानै नोङो एन सिङाव एन्ट्रि मोनबाय आरो हाबनो हासिगोन। थारमाने फिस होआलासिनो इण्डियाया वा टुन्टिफर हावार्स मोनो आरो दा आवगोलाव बेसेबांमोन निस्ला दा नैजिब्रै घन्टा आरो नोङो दिनै बायदियै फुंनि दाइन बाजियाव थांदोंबा अखानायै नों फुंनि दाइन बाजियाव फैफिनथारनांगोन आरो नोङाबा नोंखौ
अ औ माने नैजिब्रै घन्टा औ
घन्टानि गेजेराव नोङो जायखिया भुटान हादरावनो थानो हागोन आरो नैजब्रै घन्टा बे एन्ट्रि होबाथाय
औ औ
एन्ट्रि होबाथाय आरो ओमफ्राय नोङो ओमफ्राय नैजिब्रै घन्थानि बारा थादोंबा नों ओ नैजिब्रै घन्टानि बारा थादोंबाथाय नोंखौ फाइ होनांसिगोन ओमफ्राय नोंथाङा ओ भुटानाव थादो जेरै जेनिफ्राय बे गेलेमफु दंना गेलेम्फु होननाय टाउनना बे गेलेम्फु बारलांनानै गेलेमफु थटाउनखौ बारलांनानै मोनसे दालां ब्रिज मोनो आरो बे दालांसिमल' थांहैयो ओमफ्राय बेनिफ्राय गो गावसिनि गोथौ राजानि न'सिम थांहोला आरो ओमफ्राय बे बेखौ बारलांबा सासेयाव सेजौ सेरोजा नैजौ फैसा होनानै लानांगौ आरो एन्ट्रि एन्ट्रि पास
अ
भिजाबायबिदि जाबाय आरो बियो हाब-हाबनो थाखाय नोङो सेजौ नैजि ओ सेरोजा नैजि सरि सरि सेरोजा नैजौ सासेयाव आरो नों थांनोबा ओमबा गासिबो भुटान हादरखौनो गिदिंनो हासिगोन आरो राजा रानि थाग्राफोरदो न'खौबो
औ औ औ भुटानावथ' दासिमबो राजानि खान्थियानो सोलियोना नोंथां?
औ नोंथां राजानि खान्थियानो सोलियो।
औ।
बेयाव राजानि खान्थियानो सोलियो खोमा नोंथां ओमफ्राय जोंनि बायदि रा-राजखान्थि सोलिगोन ना सोलियाथाय आं मोनथिलाय नोंलाबो।
औ औ औ। नोंथाङा बे भुटानाव थांनाया ओरैनो खनबेसेसो जाखो नोंथां?
आं थांनायाथ' खननै जाबाय खननै जाबाय। थांनाय नैरोजा नैजि नैजिथाम मायथाइयाव खनसे ओमफ्राय थांनाय नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव
औ औ नोंथाङा बाहाय थांनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ जेनेबा?
बे-बेयाव थांनानैथ' गोसोखौ थाजिम मोजां मोनखायोना। नोंथां हाजो जायगा जोंनिखि हाजोआ बारा एसे खम नालाय बिसिनिखै हाजोयाबो मोजां। गुसु सुदेम बार बारबाय थायो दैमाफ्राबो सा बरिया मोजां मोजां नालाय।
औ नोंथां मोनसे खोथा औ औ। बाहाय जानाय लोंनायफ्रा माबायदि नोंथां भुटान रायजोआव।
भुटान रायजोआनि जानाय लोंनाय माने बिसिना बांसिन बयेल बायदि सङोलै एसे। बयल बायदिसो सङो नोंथां। जों रुनानै बांसिनसो जायो। ओमफ्राय जों बांसिन थावनि जायो नालाय ओमफ्राय बिसिनिखौ बारा थावनाय मोना आरो जोङो। खोनाबायना नोंथां जोंना बा अयलि जायोना जोंनिया। औ जोंना अइलि जानायखाय बिसिनिखौ बयेल खाय बारा थावनाय मोना आरो ओमफ्राय खेबसे जोङो माबा जादों
जोंबो माने बयल जादावबासो माने गोथाव मोनगोन आरो।
औ गोथाव मोनगोन आरो ओ ओ। बांसिन बिसोरो जेरै माबा बेदरखौ एसे फेसेवहांनानैसो जायो होननाय खोनादों माथो गंगारफ्रा। फेसेवहांनाय एसे मोनामनाय बेजोखोसो गोथाव मोनोनो बिसोरो।
औ औ औ।
फेसेव होनानै जानायखौ।
ओमफ्राय बिसोरदि फेसेवनानै जाग्राफोरखौ जायो ओमफ्राय बिसिनाव बेमार आजारफोर जाया नामा नोंथां?
मिथिया नोंथां बेखौथ' बुंनो रोंला नोंथां बिसिना माबा हुदा जालांबाय खोमालै नोंथां जाबाय थानायखाय आदोद ना मा होनो बिदिखौ?
औ औ। गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थाग्राखाय माने बिसोरो बिदिनो जायो खोमा आरो ना नोंथां।
उम उम उम बिदिनो फेसेवनानै जाग्रा जालांबाय।
औ औ।
जों माबा थारमाने जों मा होनदोंमोन नोंथां?
औ बिदिनो नोंथाङा जेनेबा गुबुन जायगाफोरावबो थांनायनि प्लानिंफोर खालामदों नामा?
गुबुन जायगायाव थांनाय माने मेघालयाव नंङाबा ओरैजाय दारजिलिं थांनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ औ औ।
ओरैनो बे दार्जिलिंफ्राव थांनोबा बाजेटफ्रा बेसेबांसो जागोन बायदि नोंथां? नोंथाङा मि थिनामासे
आंथ' बारा मिथिनाय नंला नोंथां एगजेक्टखौ थांफेर फेरनाय जायाखै नालाय माखासे बिदामोननिफ्रायसो एसे साजेसन लानानै थांनो नागिरदोंमोन नोंथां जायखिजाया शिलं नङाबा बेयाव थांगोना आरै।
औ औ औ। दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बैखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां दे औ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथांनिफ्राय गोबां औ गोबां माखासे मिथियि बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोना गोजोननाय थाबाय।
दे गोजोनथों नोंथां।
औ औ दे नोंथां दे।
औ।